हेलौ अ नोंथां ओम। नोंथाङा फ्रियै दंना दाासान्दि।
औ-औ दं।
आस्सा होमबा नोंथां जों फंनैसो खोथा रायज्लायनोसै नामा नोंथां।
औ-औ हागोन नोंथां।
आदसा नोंथाङाबो जानो हागौ सरासनस्रा दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ-नंगौ।
आ बै दावबायनाय समाव बा दावबायनायखौ लानानै नोंथाङा फंनैसे बुंनो हागोन नामा बा बै दावबायनाय समाव ओ माबायदिहाय माने म्लाबाफोर माने गोसोखांथि हिसाबै? माबा मोनसे औ दे बुं जागोन औ
नोंथाङा ओम दावबायनायनि सोमोन्दै आंखौ खौ इसे बुंनो होबाय नालाय आं गावनि जा ओ दावबायनाय बेनि सायाव एसे बुंनानै होनोसै अ आङो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो दावबायनायनि फ्राय आं सानो उम गोबां सोलोंनो हायो। गोबां सोलों सोलोंनो गोनां थायो आरो सोलोंनो हायो गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोर लोगो मोनो
औ
बिसोरनि ओ जायगाफो राव जेरै आङो सिलंआव थां थांफेरबाय त्रिपुरा आरो ओ अरुणाचल आरो बे नागालेण्ड नै बेफोरबायदि जायगाफ्राव आरो खाथि खालाफ्रावबो ओ बेरायफेरबाय आङो बेफोरबायदि जायगाफ्राव बेरायनानै
ओं
जेरै नों शिलंआव थाङोब्ला शिलंनि नों ओ गोबां गुबुन गुबुन ट्राइबफोरनि जानाय लोंनाय बा थानाय ओ बिसोरनि ओ आरिमुफोरनि सायाव सोलोंनानै आ सोलोंनो हायो
उम उम उम
आरो बिसोरनि साननाय हनायफोरखौबो ओ इसे मोन मोन थिनो हायो
अ अ नंगो नोंथां गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनायाबो एसे आलादा आलादा जायोनो मोथो।
औ नोंथां बे बिसोरनि गाननाय जोमनाया जोंनि बर' माहारिनि गाननाय जोमनायनिख्रुइ गोबां आलादा आ बेस सिनि जानाय लोंनायाबो ओ दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारियाबो सिगाङाव बांसिन बांसिन बइल बा बेफोरबायदि जायोमोन। आं नाथाय दायो बर' हारिनि जा जामुं बे फोरखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोन्दों जानो हाग गौ मोनफा जा जामुं जामुंफोर दं जोंनि दोरोङारि जामुं जेरै सबाय बा दाउ ओ मै था ना बा आ औवा मेवाय बे बेफोरबायदि गोबां गोबां जामुंफोर बेफोर सोलायाखै जानांगौ बेफोरनि बानायनाय आयदाफोरा गोबां सैलायाखै ब्लाबो एसेब्लाबो सोलायनाय नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओ बे गुबुन जा ओ ट्राइब ओ बेसनि जा जानाय लोंनायाव ओ गोबां ओम फाराग नुनो मोनो मानो होनब्लानो बिसोरो ओम बांद्राय थाव बाहायनायखौ नुनो मोनाखै आङो बांसिन बिसोरो बयल जानानै मोज मोजां मोनो मैगं थाइगंयानो जा बा जा जों जानाय जा बेदर बाहायो बेफोरखौ बांसिनैनो बयल सो जानाय नुनो मोनदों आङो
हनाय नोंथाङा औ जे दा एसे सिगाङावहाय बुंलांबाय औ बा सिशिलं बा अरुणाचलाव दावबायदोंमोन बा दावबायनायनिबो नोंथाङा मोजां मोनदों नङा होमबा अ आ बिस बिसोरनि माने जों जे जोंनि नै दा जोंनि ओनसोलाव बा जों माइ आबादखौ मावनानै बा जायो बा बिथांमोननि ओनसोलाव आबाद हिसाबै ओरैनो नोंथाङा नुनायाव माने माबायदि आबादखौ मावो बा बांसिन बिसिन माबायदि आबादखौ मावनायखौ नुनाय मोनो
बुंनो थाङोब्ला बे अरुणचल सालायबबाय शलं बायदि जायगफोर फ्राथ' गोजौ जेनेब हाजो जायगा बेफोरबायदि जायगा बिस बिसोरो बांसिनै बे जे जों रैमालि बुङ ना नै रैमालिनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बे कमला बुङो हमलानि आबाद मावनायखौ गोबां नुनो मोनो हा जोंनि आसाम आसामाव बुंनो थाङोब्ला बे गुबुन हादोरसा जेरै बे शिलं एबा नि ओ जोंनि अरनासल ओनसोलनिफ्राय बेफोरबायदि फिथाइ सामथाय खौ फैनाय नुनो मोनो आरो लाबोनाय फाननो थाखाय आरो अरनासलाव जों आंनि खाथियावनो मोनसे जायगा दं जेराव बे एपोलनि
औ औ औ औ औ
बेखौ सयेर गाव होननानै बुङो गोबां मानसिफोरा बेयाव बेरायनोबो थाङो
औ औ औ आङो दासिम इसेबां माने ओ अरुणासलनि बागै इसेबां मोनथियाखै माने ओरैहाय थांदोंमोनबाबो ओरैबायदि माने गिदिंनो मोननाय जायाखैबा दावबायनो मोननाय जायाखै
अ नोंथां
ओ जोंनिथि माने जोंनि ओ साखाथियाव मोनसे हाग्रामा दङ नोंथा माने बेयो मा होनना बुङो आसाम हादरनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव अ माने मानास नेसनेल पार्क होननाय बुङो अ औ बेहाय ओ माने सम सम दावबायनाय जायो आरो जोंबो बोथोरखो लानानै अ बेहायबो थारमाने नोंथां गुबुन हादरनिफ्रायबो मानसि फैयो अ नायगिदिंनो दावबायनो बा जोंनि आसामनिबो फैयो बा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्रायबो फैयो बेहाय माने दावबायनो फैयोबा थानो हानाय माने अ‌ सुबिदाबो दोङो आरो अ औ बे ओ‌‌ हाब हाग्रामाखौ नायगिदिंनो थाखाय माने‌‌ उम माबा होनाय जायो बे जिब होनाय जायो नोंथां साफारि जिब होनाय जायो बे जिब याव गाखोनानै नोङो माने हाग्रामानि सिङाव लागेर हाबहैनानै बा थांनानै गि गिदिंनानै नायना फैनो हायो आरो बेहाय अ हाग्रामा हिसाबै बेहाय थारमाने गोबां जिब जुनार नुनाय जायो अ जेरै मोसा मुफुर बिदि मै गान्दा आरिखौ नुनाय जायो आरो आरो बेहाय उम दैजो दैजों थांनानैबो नायनो हायो नोंथां अ इयो माने दै दै जिं जिं थांनानै दैदो थांनानै माने नावजों ओ फिसा फिसा बट दोङो आरो औ उम बेजोंबो नायगिदिंनो हायो आरो आरो लोगोसेनो बेयाव मा होनना बुङो जोंनि गान्दा ओ मिथिंगायारि सम्फद गं थरसे गान्दाखो
औ
बेहाय नुनो मोननाय जायो आरो मैदेर आरिफोरबो नुयो माने अ बुंनो थाङोबाथ‌ बे हाग्रामाया माने जोंनि ओ सा सोनाब ओनसोल माने भुटान हाजो भुटानजों नांजाबना आरो भुटान सिमाजों नांजाबनानै आरो बे बेनि जिं जिं जे सोरगिदिं मानास हाग्राामानि सोरगिदिं माने जोंनि बांसिनहाय बर मानसिफोरखोनो फिसा फिसा न लुनानै थानायखो नुनो मोनो नोंथां नोंथाङाबो ओ समफोर जायोबा माब्लाबा बेरायफैनो हागोन दा
जोबोद मोजां नोंथां आं आ बेफोरबायदि जायगाफ्राव बेरायनो जोबोद गोसो
अम अम माने‌ अम औ फैजागोन‌ नोंथां माने नायनो ओरैबायदि समायना जायो जिं-जिं माने बर गामि आरो जोंनिनो बर गामि मानास हाग्रामा जिं-जिं माने न न'खरफोरखो माने इसेबां डेभलप जानाय नुङाबाबो माने नुयोबा नोंथांमोना माने नोंथाङा नुगोन जे माने ओ गोदो जे माने सावगारि आखिना फानोमोन ना बाजार-बाजार सावगारि मोनोमोन ना बायनानै। ए आखायजों आखिनाय बिदि बिदि-बिदिखौ नुनो मोननाय जायो। अ खोब गोदोर बा बांला ओरै न'खर गैसोआ बिदिधोनि न'खर गैसोआ माने न'आ ओरैबायदि साइसनि नोंथां माने अ बिसोरो माने न'खौ माजों लुयो ओइ जे अ फार्स्टआवनो बिसोरो थोरि हाग्रा थोरि हाग्राखौथ' मिथि दा नोंथाङा
औ सिनायो-सिनायो औ।
बेजों न'खौ उलाबनाय जायो बेनि उनावहाय बिथांमोना बे मानास हाग्रामानि सेराव थानाय जिं-जिं थानाय माने दैमा सेराव थानाय ए एंखोर हाग्रा होनना बुंङो नोंथां एंखोर एं एंखोर हाग्रा-एंखोर हाग्रा बाथा हाग्रा होनना बुङो बेजों बेराखौ बानायनाय जायो नोंथां माने न'फोरा नुनायाव ओरैबायदि स्टाइलनि माने अ नायनो मोजां नुयो आरो।
बेयो नोंथाङा मानिसायाव बुंदों जेनेब्ला बेवहा थानाय जास ओ सुबुंफोर बे बिसोरो बेफोरबायदि न' लुना थायो ना नोंथांमोना जा बेरायनो थांनाय आलासि बेसोरखौ
नङा नोंथां बै अ थानो हानाय थानो हानायनि थाखाय आलादा न'दोङो नोंथां। ओमफाय बे जोंनि बै जे जोंनि मानास हाग्रामानि सेराव जे जोंनि बर' मानसिफोर थायो औ औ पासा हाग्रा मानि जिं जिं माने सेर सेर बिदि न'खौ लुना थानायखौ नुनो मोनो आरो दा। बिदि बिदि आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' बिथांमोना मा बिदिनो थायो आरो आबादा थ' आबादबो मावो बिथांमोनहा खोब बारा नङाब्लाबो माने अ माइ आबादखौ इसेबां मावनाय नङा बिथांमोननियाव माने माबाखौ बांसिन मावनाय नुयो ओरैनो ओइ बे उम सबाइ आबाद बिदिखो बांसिन ओ मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
बा माबा आबाद आरो ना गोरान आबाद।
दान आबाद माने हादान सिफायनानै थाहैनाय बायदि जायो नालाय
औ- औ
बेखौ नुनो मोना आरो नोंथा नोंथाङाबो फैबाय बायबा नुगोन आरो जायगाखौ नायनानै मोजां नुगोन।
मा आं नोंथांमोना ओ उम नोंथाङा बे मानास नेसनेल पार्कआवथ' बेरायफेरबायना। दायो आ नोंथाङा मालाबाफोर बे जोंनि आसामनि जोबोद मुंदांखा आ काजिरङायाव मालाबा फैफेरदों नामा?
अ बेहायथ' गोदो थांदोंमोन होनबा बे एसेबांखिनिखौ गोसोआव गैला आङो
औ
थाङिया गोबावानो जाबाय नोंथां
बे नोंथाङा एसे सिगाङाव मख'दोंमोन जे मानास नेसनेल पार्कआव गुफुर बा बेफोर हाथि बेफोरबायदि जा जिब जुनार बेफोरखौ नुनो मोनो आ नोंथांया मालाब बा मुसाफोरखौ नुफेरदों नामा? मानास नेसनेल पार्कआव थांनाय समाव
अ मोसाफोरखौबो सम सम नुनाय जायो। बिदिनो अ माने साखाथियाव लागैथ' थानो थांनो मोना नालाय आरो एसे गोजाननिफ्राय नुयोबा एसे माने थियारि जानो गोनां जायो माब्लाबा थारमाने ह हाग्रानि जुनार नालाय माब्लाबा थारमाने एटाक खालामनायनि चान्स थायो आरो नोंथां बेखायनो फरेस्ट फरेस्टनिबो भरेस्टारफोरा एसे माबाना थिनो आरो थारमाने खाथियाव थानो होआ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
समा जाबाय नोंथां जोंनिया दा
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय। अ उनाव राइज्लायसिगोन ओं नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै जोंनि रायज्लानायखौ एसेयावनो औ गोजोनथों।